हेल
औ नोंथाङा खोनादोंना
अ नोंथां नोंथाङा इयारफन लादों नामा आं एसेबां रोखा खोना फैयाासै नोंथांनिखौ
औ नेटनि थाखाय जादों होनोमा नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ दं नोंथां नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानो?
औ नोंथां आङो हान्था मेला आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजाख गोन ना?
अ सावरायजागोन नोंथां दा बिदिब्ला आं हान्था मेलाया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव माबायदि गोहोम खोख्लैयो आं एसे बुंग्रोना होनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां फोरमायग्रोलाय।
दा जों हान्था मेला होननानै बुङोब्ला जों सानफ्रोमबोनि थांलाय फैलाय खालामनाय जोंनि लामाफोर खौनो होनना बुङो नङा होमबा नोंथां? दा लामा होननानै बुङोबा जोंनि न'निफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगोनो जि जों जों जेस लामायाव थाबायो बे मोनसे लामा जाहैबाय बेनिफ्राय जों ए आवगायलांबावब्ला जों नुनो मोनो एसे गुवार लामा फाका लामा बेनि उनाव आरो जों थांबाव अब्ला नुयो जि ओ राजा लामा गुवार गुवार राजा लामा बेबायदि खना खनला जायगायाव जोंनि जायगाफोरा लानानै लामा सामाज जों बुंफावजोबने आरो माबेबा जायगायाव लामा सामाफोरा मोजां नङा माबेबा जायगायाव मोजां बेबायदिजोंनो जोंनि जायगायाव बुंफबजेननाय नाथाय बेबायदि हान्था मेला रा राया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जोबोद गोनांथार मोनसे बाहागो आरो जुदि लामा सामा गैयामोनब्ला बा जों सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव गोबां जों जेंना जों मोगा मोग गि जानो गोनां जाखोमोन दा जोङो मा होनो जों सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जों जोंखौदि माबायदि हान्था मेलाया हेफाजाब होगासिनो जों बेखौ माने हम नानै मोनस्लाबा आरो जोङो सान-सान-सानसप्लांया दा जों बुं थाङोब्ला जोङो बि मोनसे आ जों हमनोसै जे जोङो जोङो ओ मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो नांगौ दा बेयो लामाया मोजां नङा माने लामाया मोजां दे दा हमना लाबाय जोङो दा जों मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायाव जोंना लामाया मोजांब्ला जोङो जुदि लामाया गोजानथारब्ला जो लामा मोजांब्लाबो जोङो अब्ला बेयाव जों नै थाम घन्टा बेबायदियावनो मोन नै नागोन गारिफोरजों जों थाङोब्ला लामा मोजांआव जुदि जोङो बे लामायानो जुदि मोजां नङामोनब्ला बहाबा ओ दलङनो बायनायमोनब्ला था बारनो हायामोनब्ला दैमाखौ बहाब्ला लामायानो गोथौ गाहायब्ला आ लामायानो जुदि पाक्कायनि नङाब्ला बेबायदिब्ला जोंनिया गारिफोरा खारनायाव असुबिदा जागोन लासै लासै थांनांगोन मालाबाथ' जों बारलांनो हानाय नङा बेबायदि जायोब्ला जुदि जोङो सानसेव लानानैस साननैबो लानानै जोङो जुदि बेबायदि थासारि जायोबा जों जुदि मोजांब्ला जों सानस नै थाम ग'थानु मोनैगोन जुदि जों मोजां नङाब्ला जों साननै बाराबा दा बियै दियाव जों बुंनो हायो जे लामाया जोंनि समखौ गोबां माने जोंखौर आबा खालामो आरो रैखा खालामो जोंनि समखौ माने रैखा खालामो लामा सामाया जों नङाब्ला लामा सामा मोजां नङाब्ला समफोराव जोंनिया बांद्राय जे जोंनिया सम जागोन थांनाय फैलायावनो बेबायदि जागौमोन आरो दा लामा सामाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार दा लामा सामा थानाय मोजां जायगायाव सो मोजां लामा सामा थानाय जायगायावसो जोंनिया मोजां मोजां फसंथानफोरबो खुलि जायो मोजां मोजां उम दारिमिनफोर खुलि जायो मोजां मोजां फरायसालिफोर खुलि जायो दा जुदि ओ जों मोनसे दारिमिन खुलिनो होननानै जों जुदि हन्था था जेनेबा गामि सिङाव जुदि जों खुलिहैयोब्ला बेवहाय जुदि जोंनो गोनां जानाय ओ मुवा बेसा द गोथां मुवा बेसादफोरखौ रोगानायावनो जोंना गोबां जेंना फैगोन नङा होनोमबा नोंथां। दा जोङो दारिमिन मोनसेयाव जोंनो गोबां गोथां मुवा बेसाद नांगौ बेखौ जोङो गोजाननिफ्राय लाना फैनांगौ। अब्ला गोजाननिफ्राय लाबोनाव जोंहा हान्था मेला मोजां नांगोन अब्ला सो जोङो थाब थाबैनो लाबोलाय लांलाय खालामनो हागोन खम खरसायावनो जों लांलाय लाबोलाय खालामनो हागोन। गोथां मुवाफोरखौ दा बेबायदिनो गोबां ओ जायो आरो ला हान्था मेलाया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव गोबां गोहोम खोख्लैयो दा दारिमिननिफ्राय जोङो जोङो दारिमिननि मुवा बेसाद ओंखारनाय जारिमिननिफ्राय दिहुनजानाय मुवा बेसादफोरखौ जोंङो लांनांबाय गुबुन जायगायाव बेवहायबो जोंना हान्था मेला मोजांबासो जोङो लांलाय लाबोलायखौ जों गोरलै खालामनो हागोन आरो जोङो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन नङाब्ला जोंनिया मुलाम्फायानो जानाय नङा जेबो दा हान्था मेलाया जोंनि -' सानफ्रोमबोनि जिउआव माने मोनसे ओ गोबां गिदिर गोहोम खोख्लैबावो जेरै जों नि ओ मोनसे बिदिन्थि हमनोसै मोनसे जायगायाव जुदि दावहा जाबाय दङब्ला बे दावहायाव जुदि लामायानो होथेनानै दंब्ला दावहा जानायनि जाउनाव दा लामाया होथेना दङब्ला मुवा बेसादफोरा जोंनि जायगायाव सफैनाय नंला आरो मुवा बेसादफोरा जुदि जोंनि जायगायाव सौफैयाबल जोडों मा जोडों ओ बेसेन गोसा जोङो ओ जोङो मुवा बेसादफोरखौ बायनांबाय जेरै थावफोरखौ जों बेसेन गोसा होनानै बायनांबाय आरो नङाब्लाथ' जों जों थावखौ मोनाय-मोननायानो नंला जुदि गोलाव समनि थाखाय जुदि लामाया बन्द' जानानै थायोब्ला। अब्ला जों गारिखौ सालायनो मोननाय नंला बेबायदि गोबां जेंना जायो आरो जुदि गारि गारिखौनो सालायनो मोननाय नंलाबा जोंनिया आरो बुंनोथ' नांला मा मा जेंना फैगोन जोंनियाव। गारियानो खारलाबाथ' जोंनिया जेबोआनो सोलिनाय नङा खामानिफ्रा। न'निफ्रायथ' जों बेसेबां खामानि मावनो जों दाना फरायसालियाव थांनोबाबो गारि नांगौ नङा होमबा। दा बेबायदिनो जोंनि हान्था मेलाया गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो। जों मोथि- मिथिस'नो हायैयाव दा नोंथाङा मा मा सानो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै बायदि फोरमायदों ओ बेबायदिनो हान्था मेलाया जोंनि ओ सानफ्रोमबोनि जिउआव गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो। जोङो गोदोफोर सो ओ हान्था मेलायाव एसेबां मा होनो गोसो होनाय जायामोन। बेनिखायनो जोङो गोबां जाब्रथायफोरबो जानायखौ नुदोंमोन आरो। जोङो गोजान जायगाफोराव थांनायावबो गोबां उसुबिदा जायोमोन लामाफोरा मोजां नङैनि था थाखायनो आरो जोङो जेब्ला ओ फरायसालि बा सोलोंथाइ लानो थाखायबो जोङो गोबां खस्थ' बा जेंनानि मोगा मोगि जानांगौ जायोमोन आरो। नाथाय दानि समाव जोङो ओ एसे जौगानायनि थाखाय जोङो हान्था मेलाफोरखौ एसे मोजां जाबोनायखौ नुदों आरो जोङो गोजान जायगाफोराव खम समावनो जोङो सहैनायावबो जोंखौ हेफाजाब सफैयो आरो ओ लोगोसे जेरै नोंथाङा फोरमायदों हान्था मेला मोजां जायोब्ला दारिमिनफोर खुलिनानै जोङो बेवहाय जायगानिबो जौगानाय खौ नुनो मोनो आरो जुदि हान्था मेलाया मोजां नङाब्ला जोङो जायगानि ओ गामिफोरखौ जोङो जौगानायखौ एसे खम नुयो आरो
औ
नोंथाङा आरो हान्था मेलानि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां दा आं नोंथांनाव मोननैसो सोंथिफोरखौनो सोंनोसै जेरै दा नोंथाङाथ' गोजान जायगायाव दावबायफेरबाय जानोनांगौ ना
औ
दा जोङो जुदि जोंनि न'निफ्राय ओंखारलाङोब्ला जोंथ' सानफ्रोमबो लामायावनो ओंखारखायो लामाया थाखायो जेरावबो जेरावबो नङा होमबा दा जेनेबा जोङो ननिफ्राय ओंखारलांब्ला जोङो नुयो जे जोंनि लामाफोराथ' एसेबां गुवार नङा हाजा लामाथ' नंखाया दा होमबा जोङो बेबायदि लामा सामानि खाथि खालायावथ' जोङो दारिमिनफोर नुयो नामा नोंथां बेबायदिथ' जों नुवाना
दा अब्ला जोङो जुदि जोङो राजा लामाफोराव ओंखारलाङोब्ला जुदि जों गोजान लामा दावबायोब्ला अब अब्ला नोंथाङा बेबायदि लामाफोराव मा माफोर नुनो मोनो जेनेबा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
ओ जोङो गोजान जायगायाव जेरै गामि ओनसोलफोरावथ' जोङो एसेबां ओरै दारिमिनफोर नुनो थाङा आरो नाथाय जोङो जेला गामिनिफ्राय ओंखारलाङो गोजान जायगायाव अब्ला जोङो जेब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदि राजा लामा बेफोरबायदिखै जोङो थाङोब्ला अब्ला जोङो गोबां ओ जौगानाय दारिमिनफोर बा जोङो फरायसालि बा जोङो गोजौ सोलोंसालिफोरखौ नुनो थाङो आरो
दा जेरै नोंथां नै जोंनि मा होनो जोंनि सोनाबहाथिंजाय बङाइगाव जि जिल्लायाव जोङो मोनसे थाव रिफाइनारि नुनो मोनो दा बेबोथ' हान्था मेला माने जों राजा लामानि ओ राजा लामानि जोङो साहा नुनो मोनो नङा होमबा दा बेफोरबोथ' जोङो बेयाव फसङा लासिनो जों बेखौ बबेबा हाजो खर'आव फसंहैनो हागौमोन बबेबा जों गामि गफा सिावस सहनो हागौ नङा होना नोंथां दा बेयाव फसङैनि जाहोनानो जाबाय जोंनिया हान्था मेलाया हाय मोननैसा माने जोंना हान्था मेलाया लामा आसामा थांलाय फैलाया बा बङाइगावखिनियाव मोजां राजा लामाया मोजां दा बेवहाय जों गुबुन जायगानिफ्राय थाव लाबोयोब्ला जोङो थोंजोङै आरामसे जोङो बे बङाइगाव जिल्लायाव जोङो थावखौ लाबोनानै बेयाव जोङो थावखौ माने ओ सर फैनो हागोन माने रिफाइन खालामफैनो हागोन दा बेफोरबायदि थासारिफोर फोराव जोङो बुंनो हायो आरो जि हान्था मेलाया जोबोद गोनांथार दा बेयाव हान्था मेलाया मोजां मोन मोजांखायसो दा जोंनिया बेबायदि ओ दारिमिनफोरा फसं जाबाय जों बेवहायनो नुनो मोनबाय जे गिदिर गिदिर दारिमिन दंसोगार आरो लामायाव जोंनिनो बे लामायाव दा नोंथाङा गोजान गोजान लामा
औ नोंथां हान्थिफेरदों
अ अब्ला नोंथाङा बेबायदि लामा हान्थिनायाव ओ लामा गाज्रिफोरनि थाखाय माबाफोर उसुबिदा मोनफेरबाय नामा नोंथां
औ नोंथां जोङो बांसिन नोगोरफोराव थाङोब्ला बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोननो थाङा आरो नाथाय जोङो जेब्ला गामि ओनसोल बा भिथोर बाय ओनसोलफोराव थाङोब्ला जोङो एसे ओं लामा बा हा लामाफोरखौ एसे जौ जौगानाय मोना आरो बेनि थाखाय जोङो गोबां ओं उसुबिदाखौ नुनो थांदों। जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला ओं जोङो समाव मोनहैया। बबेबा जागाफोराव थांनो थांनो गोनांब्ला आरो जेब्ला जोङो बेरामफोर बायदि जायो अब्लाबो जोङो ओं खम समावनो थांनो गोनां जायोब्ला जोङो एसे उसुबिदा जायो आरो।
औ थारैनो थारैनो।
अनगायैबो जोङो फरायसालि बा सोलोंथाइ लानायावबो जोङो ओं सम मथे जोङो फरायसालियाव मोनहैयो मोनहैयाबो। बेफोरखौनो नुदों आरो नोंथां।
जाबायदि नोंथां दा जोंना समाबो जाहैबाय। दा जों दोनथ' जाासिगोन नोंथां एसेनोसै गोजोनथों।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
दे